औ खोनादों ना नोंथां औ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आं नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायना हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा दानदिसे सम हागोन ना सावरायफानो आंजों
अ हागोन दे नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां
अ दे होमबानो अब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोना होदो दे औ
बैसागु होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथियो औ बै
औ
ब जों रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोम फोर सावगारि बेरखाङो
औ नंगौ
नाथाय आथिखाल मुगायाव गोदान जोलैया बैसागु रंजानो बावलांबाय हारिमुखौ बावगारलांनो हमबाय बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय
औ
बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो बैसागु खौ बे रंजानाय रंजानाया बर' हारिमुनि बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं
औ नोंथां थारैनो नंगौ
गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुआ बेनिखायनो बर' हारिनि आमाय थुख्ल' गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेहालागै खुङोमोन होननानै खोनायो औ नाथाय बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोन्दो खोन्दो
औ
सम थांनायनि लोगो लोगो मिथिंगानि म हराबो गस्लायलां गुस्लायबोयो लोगोसे बो थोराबो सोलायलाङो बैसागु बो थोराव बिलाइफोरा गोरलै गोरलै खिलिबोयो
औ औ नोंथां खोनादों ना नोंथां हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां दे फोरमाय।
अ खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां।
आरो गोदो-गोदाय जों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना हारमुनियाम लाना नानै दख'ना गोमो फालि गोजा आर'नाइ फालि गोथां ब्लाउस गोजा खानाय थफायाव बिबार बेफोर लानानै थानानै समायना रमायनायै मोसानायखौ जों नुनो मोनबो मोनोमोन नाथाय ओ नाथाय दानि जुगावहाय बिदि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगोना लानानै मोसानायखौ नुनो मोनलिया
औ नंगौ नोंथां।
बांसिनानो गोदो गोदायनिखौ बावनो सानजोब्बाय।
औ थारैनो नंगौ।
बैसागुनि सेथि साना मानसि बैसागु फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो।
औ।
बेनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै माइथाइयाव मावै दों मोननाय बेसादफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय जायो।
औ।
थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनाय बाउनाय जायो।
औ।
रंजानाय बैसागुआव जुलि गोदानफोरा। फिसायखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया। जोंनि गोदो-गोदायनि खान्थि
औ नंगौ नोंथां।
गामिनि बोराय बुरैफोरा बिब्दिनो। न' न' गिदिंनानै बेदर खुंगा मैगंजों संनाय ओंख्रिखौ ओंख्रिजों जौ लोंहैयो।
औ।
बैसानखालि बेलासि समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बोराय बुरै सेंग्रा-सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो।
औ नोंथां।
औ सेंग्राफोरा। खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, धल, थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाबफ्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो।
औ नोंथां थारैनो।
रंजालि बैसागुवा स्नि सानाव जोबो
औ
बर'फोरा बैसागु बोथोराव ओ बेमार आजार खारनो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं फुंखा उम
औ
ओ दाबा थालिर फस्ला थाराय
औ
रायदों बिजौ लाफा सायख' खार' खान्दाय बि जौ मायसुन्द्रि सिबुथारा दिंखिया ओ गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो औ बेनि उनावबो गामिनि बोराय बेन्थ' गासिबो दौरिनि न'आव ज' जालायो
औ औ
उम बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै
औ
गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबंलावरिनि आनान गसाइनि बोर बिना लायो
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां
ओ गोदान बोसोराव अन्नानै बिनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो
औ थारैनो नंगौ नोंथां
ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा हानजा जा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय दान लायै लायै फैयो
औ औ अब्ला नोंथां आंबो खानादों ना नोंथां
अ नोंथां
अ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय अब्ला आंबो नोंथांनो जा एसे फोरमायसै जेनेबा नोंथां बैसागुनि सोमोनदै औ ओ बैसागु होनब्लाथ' दा नोंथाङा गोबांखिनिखौनो बुंखाबाय ना नङा होनबा थां ओ बैसागु होनबाथ' जोंहा बर' हारिनि बा जों हा ओ आसाम नाङैनो जोङो बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो नोंथां दा बे बैसागु बोथोरखौ जोंहा ओ मोन बर'फोरा गाहाय बर'फोरल' नङा जेरै जोंहा आसामाव थानाय गोबां जा गोबां जाथि जन'गस्थिनि सुबुंफोरा मोननै बाहागोयाव राननानै खुंनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां जेरै जोंहा मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु होननानै ना नोंथां दा जोङो ओ गिबियावनो बैसागुखौ जोङो आ गिबियाव मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनायखौ नुग्रोनो मोनोना नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिहाय जोंहा बैसागुनि सेथि सानाव ओ जोङो फुङावनो सिखारना बा बिनि बिनि सानसे सिगाङाव जोंहा जेरैबायदि मोसौ थुखैनो ओ लाव लाव फानथाव हालदै आ दिग्लिलिथि थाराय बिदि बायदिसिनाखौ जोङो बा हाग्रा बंग्राफोरनि खायफाबा बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा बिनि अखा नायै जोंहा फुङावनो सिखारना बैसागुनि ओ सेथि सानखालि मा जायो ओ जोङो फुङावनो सिखारना बै लाव बायनानै लाबोनाय लावफोरखौ जोङो हाना लायोना दुलुर दुलुर हाना लायो हाना लानानै जोंहा माला सुनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बिदिहायनो जोंहा बै सारायबा जोङो खानथाफोराव नांनानै थानाय खिथुआव नांनानै थानाय बिसोरनि माबाखौ मा होनो बेखौ हांगारफोरखौ जोङो जेन'बा ओ सेखाफोरजों जोङो हुख'नानै बा
औ
फोरखौ जोङो ओ जानाय थावजों मिक्स खालामनानै जोंहा मा खालामो जोङो फथा फोननाय जायो आरो ना मोसौफोरखौ फाख्रा सिख्रा गाब होनाय जायो ओमफ्राय जोङो बिदिनो खाथियाव थानाय फुख्रि बा दैसाफोराव जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां लावफोरखौ जोङो सारै सारै बा दिग्लि लिथिजों जोङो ओ मोसौफोरखौ बुयै बुयै जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बर' हारियाव मोनसे मेथाइ सोलिबोनायखौ जों रोजाबनानै थुखैनायखौ नुनो मोनो ना नोंथा
औ
जेरैबायदि मेथाइआ जोंहा लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था ओ बिमा गायदे बायदि दाजा ओमफ्राय बिफा बिफा बलद बायदि बलद बायदि जाबा नों जागोन गेदेर जांगिला होननाय बायदि मोनसे मेथाइफोरखौ जोंहा खननानै जोंहा थुखैयो आरोना नोंथां ओमफ्राय जोङो बै सानखालि मोसौफोरखौ थुखैखांनानै जोङो ओ जेबो दोनदाल होलाफोरानो उदांनो हगारना होनाय जायो आरोना नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा मोना मोना मोसौफोरखौ फैफिनब्ला जोंहा गोजाम फागाफोरखौ गारनानै जोंहा गोदान भागाजों खानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिहायनो जोङो मोसौ बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो ओमफ्राय जोंहा दा जोंहा फैबाय मानसि बैसागु ना दा बैसागुनि बाहागो होनबा जोंहा जों बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गेदेर रंजानाय मोनसे फोरबो हेंगारनो हायै ना दा बै फोरबोआव जोंहा सेथि मानसि बैसागुनि जोंहा सेथि सानाव गिबियावनो जोंहा बर' सुबुं होनबाथ' जों मिथिखायो जोंहा बाथौ धोरोम सिबिनाय ना बाथौआनो जोंनि गुदि धोरोम दा जोङो बै सानखालि मानसि बैसागुनि सेथि सानाव जों मा खालामो जोङो फुङावनो सिखारना जोंहा बाथौफोरखौ साफा लिरस्रांनानै जोङो आफा आनान आफा बाथौ बाथौ बोराइनि सेराव जोंहा आलारि बाथिखौ जों सावो आरोना नोंथां ओमफ्राय जोङो बेखौ सावखांना जोंहा न'आव न'नि जोंहा नोंनिख्रुइ बैसोआव देरसिन जेरै बिमा बि बा बा आबै आबौमोनखौ जोङो खुलुमो आरो खुलुमना बिसोरनिफ्राय जोङो बोर बोर लायानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां
ओमफ्राय बिदिहायनो जोंहा बोर लाखाङो लानानै बिदिनो जोङो बैसोआव उन्दै जानाय गथ'फोरखौ जोङो ओ बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ जोंहा मान होयो बिसोरनोबो जोङो बायदिसिना अननायजों गस्ला बायदिसिना बायनानै होयो आरो ना नोंथां गोदान बोसो
औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बेल' नङा बेनि उनावहाय जोंहा ओ गामिनि जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि सेंग्रा सिख्ला बा बोराय बुरै ज' ज' जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बायदिखौ लानानै गामि गामि गासै जा गोमजा बायदिसिना खुगा मेथाइ खननानै जोङो मोसानायफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेरैबायदिहाय गाजा गोमजायै मोसायो साद बेफोर मोसानाया जाहा दा बैसागुखौ जोङो सात दिनसिमहालागै खुङो आरो बिदिनो ना नों थां बर' गामिफ्राव दा जोंथ' खोनानो मोनो मा गोदो गोदाय नि सुबुंफोरा जोंहा बर' सुबुंफोरा बैसागुखौ मास मोनसेहालागै खुङो होनना जों खोनायोमोन आरोना। नाथाय दा सुबुंफोरा बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' थानायनि जाहोनाव जोंहा बैसागुखौ एसेबां गोबाव खुंला सब थासेसोल' खुङो आरो दाना नोंथां बिदिहायनो जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो मा जोंहा बायदि गोबां गामिफोराव बर' गामिफोराव जोंहा बैसागु फांसनखौ बिदाय होनो थाखाय बा बैसागु फोरबोखौ बिदाय होनो जोंहा गेदेर गेदेर फांसन खुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बैसागु फांसनफोरखौ खुङो खुंना बैफोर फांसनफोराव जोंहा बायदिसिना बादायलायनाय लाखियो। जेरै खारनाय बारनाय गथ'फोरनि थाखाय मोसानाय, मुसुरनाय, बिदिनो खन्थाइ लिरनाय, बेफोरखौ लानानै जोंहा गथ'फोरखौ थुलुंगा होनाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोंहा फरायनायनि अनगाबो जोंहा बायदिसिना खेला दुला बा हारिमु आयदाफोराव जों गथ'फोरखौ बाहागो लानो थाखाय खाबु होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिहायनो जोङो बैसागु गाजा गोमजायै जोंहा बुंनानै जोङो बिदाय होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ अब्ला नोंथाङा जोंहा रायज्लायनायनि समाबो जानानै फैबायमोन नोंथां।
अ।
औ अब्ला जोंहा उनफोराव मालाबाफोर जोङो रायज्लायफिनसिगोन ना नोंथां। अब्ला दिनै फनखौ बेखिनिाव दोनबाय औ नोंथां। नोंथां जोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ।